औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां माने नोंथाङा मा खालामदों नोंथां दायो?
नै नोंथां दायो ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दङ' सान्दुं गोसाबोना दंफां सा सायहायाव बिदिनो दसे बार जादों आरो नोंथां।
न'आवनो दं ना नोंथांआ?
औ न'आवनो दं नोंथां।
खाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामथ' सानजौफु
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा माने दायो फ्रि दंबा लारायनो हागोन ना? नोंथां
फिन होनफिननो हागोननामा मा होनदोंमोन नोंथाङा मोजां खोनानाय जायासै?
अ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा माने फ्रि बा बा रायलायनो हागोन ना?
अ अ अ हागोन थां नै आंथ' ओरैनोसो दंखायो दे बिब्दिब्ला नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों थाङाबो
औ नोंथां माने माखासे बिफां लाइफां एबा औवाफोरा जोंनि थाखाय मा मा खामानि यो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिनोथ' जोंहा औवाफोर होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो एबा नोंथांनि ओनसलफोरावबोथ' मोनजोबखायो बिदिब्ला आं नोंथां सावरायनानै होनोसै ना बिदिब्ला।
औ नोंथां औ औ।
जेनेबा औवा होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि जिउआवनो सानफ्रामबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय मोनसे मुवा बेसाद होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो माने जोंहा जोंनि ओनसोलफोरावहाय औवाजों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि आइजें एबा मुवा बेसादफोर जोङो बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
हमनानै ला जोंनि ओनसोलफोरावथ' गोबां बर' आइजोफोरा ना गुरनानै दैमा दैसाफोराव ना गुरनानै जायो एबा ना हमो बेफोराव मोने जोंहा औवाजों बानायजानाय जेखायखौ बाहायनाय जायो‌।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
हमनानै ला आरोबाव मोनसे खोथाबाव जोंहा जेरै ना लानो थाखायनो खबाय ना नांगौ जायो खबाइखौबो माने जोंहा बे औवाजोंनो माने बानायनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेल' नङा हौवाजों बानायनाय बा बानायजानाय मुवा बेसादफोरा जोंहा गोबां रोखोमनि दंबावो। बेफोर फोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय जों औवा जों बायदि बायदि रोखनि जोंहा मुवा बे सादफोर बानायनो हायो नाथाय। जोंनि ओनसोल एबा जोंनि ओनसोलफोरावथ' बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बांसिनानो औवाजों
बानायजानाय न'फोरावनो थानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोंहा औवाजों बानायनाय न'फोराव जेनेबा जोंहा गुसुबो जायो गरम बोथोरफोरब्ला गोबां बार फोरबो नाङो बेफोरनि दारैनो जों माने गोबां रोखोमनि मानसिफोरा अ माबा एबा गोबां मानसिफोरा माने औवाजों न' बानायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो जेनेब्ला औवाजों बानायजानाय मुवा बेसादफोर होनबावोब्ला। जोंहा ओरैजाय बुंनो हाबावगोन जेरै सान्द्रि दाला बेफोरखौ माने जों औवाजों बानायनाय जायो। सान्द्रिखौ जोङो दा गोबाङानो माइरं सालिनायावहाय माइरंखौ जोङो जानो जानो थाखाय एबा मान माबा नो थाखाय खनसे सालिग्रोनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो सानद्रि नांगौ जायो जों बे सानद्रिजोंनो सालिनाय जायो आरो जोंहा ओरैजाय जावनो थाखाय जोंहा संग्रायनांगौ जा जायो। संग्रायखौ जों माने औवाजोंनो हेबनानै बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
आरो बिब्दिनो हमनानै ला गोबां मुवा बेसादफोर दंबावो जेरै जों जायखौ सेन होनो। ना सानो थाखाय जों बे सेनखौ बाहायनाय जायो जोंहा जेरै दैमाफोराव नालाफोराव एबा जाम्फैफोराव जोङो नाखौ सनानै जायो बे नाखौ सानो थाखाय जोंहा सेन नांगौ जायो। जों माने बे सेनखौ बेयावनो सानानै दोनोब्ला बे नाफोरखौ जों एबा नाफोरा बे सिङाव हाबनानै थायो बे बेनि दारैनो जों माने नाखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिदिल' नङा जोंहा गोबां रोखोमनि औवाजों बानायजानाय मुवा बेसादफोर दंबावो जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो मोनसे खोथाखौाव नोंथां जोंहा जेनेबा जोंनि नि
न'नि लांगोनाफोरावहाय जेनेबा जोंहा हमनानै ला बिबार बागानफोर दङ एबा माबा मोन से आबाद फोर दङ एबा मोन माबा मोनसे बिदिनो मु-मुवा बेसादफोर दङ। जायनि जाउनाव माने रावबो हाबनो हायैनि एबा बोरमा मोसौफ्रा हाबनानै जायैनि थाखाय जों माने बेरा हेबनाय जायो। दा बै बेरा हेबनायाव माने जोंहा औवा गोनांथार। जों बे औवानि दारैसो बेराखौ हेबनाय जायो आरोना नोंथा। आरो मान बेरादखौ हेबो होनोब्ला बोरमा मोसौ बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा जिब जुनारफोरा बेयाव हाबनानै बैफोर जोंनि आबादफोरखौहाय जेनेब्ला
मा होनो ओ जेनेब्ला जानो हानाय नङा एबा जोंनि आबादफोरा मोजाङै थागोन। बेफोरनि थाखाय जों बे औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो गोबां रोखोमनि दंबावो औवाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय एबा जोंनि गासैबो नांगौ। जानाय फिसा फिसौ आइजें आइला मुवा बेसादफोरखौ माने हौवायानो सुफुं सुफुंजोबो आरो औवानि थाखायनो जोंहा जेनेबा हमनानै ला औवानि थाखायनो जों जेनेबा मा दायो। जेनेब्ला जोंनि जिउ खुंनाय राहाया गोरलैसिन जागोन एबा जादों होननानै जों बुंनो हायो एबा साननो हायो आरोना नोंथां। माने आरो औवाजों गोबां रोखोमनि बायदि बायदिफोरबो
औ नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनायासैलै नोंथां।
आं सानदों आरो बेल' नङा जोंहा गिदिर गिदिर न' लुनो थाखाय जेनेब्ला औवाया गोनांथार बिल्डिं एबा बिल्डिं न'फोरावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै जोंहा बै
गोजौनि दालाय होनायाव जेनेब्ला जोंहा औवाजोंसो माबाफोरखौ रडफोरखौ सुंथानानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
खथांगौ
बाथ्राया बेयावनो जोबनानै थाङा जोंहा औवाजों बानायजानाय गोबां रोख खोमनि दंबावो आं बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा थेवब्लाबो आं फंनैसो नोंथांनि सिगाङाव बुंबावनो सानदों नोंथां।
औ नोंथाङा बुंलाय।
औ जेनेबा जोंहा दायो आरो।
हाबा खेराइफोर जायोब्ला अबावबा मोनसे मेला फानसनफोर जायोब्ला माने ओवाया जोंनि। नि थाखाय गोनांथार मानोना बैफोर स्क्रिनफोर दोनो थाखाय एबा स्टेजफोरखौ। खौ जों लुनो थाखाय। जायनि सायाव थानानै जों फांसनफोर एबा मेलाफोराव जों मोसायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ माने बानायनो। थाखाय बा लुनो थाखाय जोंनि थाखाय औवाया जोबोद गोनांथार होननानै आं बुंनाय हागोन जेनेबा बुंनो सानो आरो
औ दाङ औ।
जोंहा बिदिनो औवाया जोंनि थाखाय गोबां रोखोमनि हाबाफोराव खामानिफोराव गोबां रोखोमनि मदद होयो बेनिखायनो जों औवाफोरखौ गासैनि बे न'आव जेनेबा गायनानै लानांगौ होननानै बुंनाय जागोन आरो आं बुंनो सानो जेनेबा जोंहा औवाफोर थायोब्लानो जों गोबां रोखोमनि मदद मोनो नालाय आरो बिदिनि थाखायल' मदद मोना जोंहा बायदि बायदि एबा गोबां बिबाङाव जोङो औवाफोर थायोब्ला एबा औवाफोरखौ गायनानै लायोब्ला बेफोरो गोबां एरो एरनानै जुदि बियो गोबां रोखोमनि ग्रोम ग्रोम जायोब्ला जों बेफोरखौ दनानै जोङो फानहरनो हायो जों थसेयावनो गोबां रोखोमनि एबा बुरजा बेसेना। फानहरनो हायो जों बुरजा बेसेन होनानै एबा।
बै बायग्राफोरा होनानै लाङो जायनि जाउनाव जोंहा जेनेबा रांफोरनि थाखाय एबा रां फोर नांगौबा जोंहा गोबां मदद मोननाय जायो दायो नोंथां। आं औवानि औवाफोरनि बागै जोंनि जिउआव मा मा मदद होयो बेनि बागै नोंथांनि। एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो। मोजां मोनदोंब्ला आंनि फोरमायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङाबो जेनेबा आं नोंथांखौबो नोंथाङा मिथिनाय बायदि हौवाफोरनि बागै एसेयै सावरायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नों थां।
औ नोंथां माने दाथ' गोबां बाथ्रा बेखौनो बुंख जोब्बाय नङा होनोमा नोंथाङा नोंथांथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आंबो जाखिनि एसे मिथियो बे बेनि औवानि बागै एसे फोरमायना होनसै न'
औ औ दे।
नों गिबियाव बुं बायदि औवायाथह जोंनो माने जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि मदद होयो नोंथां जाय जेनेबा जों बुंनो हायोदि गोदो नि समाव गेस गैयि समाव एबा कारेन्टजों ओंखाम ओंख्रि संनो गैयि समाव जेनेबा जों बे औवाजोंनो औवानि बनजोंनो जेनेबा जों गोदोनि समाव ओंखाम ओंख्रिखौ जों संनानै जाबोबाय न' मा नोंथां?
औ नंगौ नथां औ ‌।
औ जों आरो दानि जुगावबो एबा दानि समावबो जों नुनो मोनो माखासे न'खरावबो जेनेबा जों औवा ज ओंख ओंख्रि संनाय बेफोरबायदिखौ आरोना नोंथां। औ आरो जों बुंनो हाबावोदि जेनेबा जों जों लिरनाय एबा सोलोंथाइ लानायावबो औवाया मदद होयो होननानै खौ जेनेबा जों बुंनो हायोदि जों दिहुननाय माखासे बहिफोर बेफोरखौ जों औवानिफ्रायबो दिहुनन्ना लानो हायो बेखौ जों मिथिनाय मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ खोनादों ना।
औ औ जेनेबा जोङो बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो न' लुनायफ्रावबो औवाया मदद होयो मानो होनब्ला जों गोदोनि समाव समावथ' जों फक्कानि बा इथानि बायदि रोखोमनि जों न' लुनो हायामोन एबा गैयामोन गोदोनि समाव बेफोरबायदि माखासे जाय माबाफोरा जों दानि जुगावसो जोङो जों माने गोदोनि जुगाव जेनेबा जों औवानि औवाजोंनो लुनानै थायोमोन मोनथाम? जेनेबा जोङो गोदोनि जुगाव जों औवाजों न' लुनानै थायोमोन आरो जों औवाजोंनो औवानि बनजोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जायोमोन बेफोरबायदिनो माने औबवाया जोंनि जिउआव गोबां नि मदद होयो आरो ना नोंथां आरो जों मोनसे बाथ्रा मोनथिबावो जेनेबा जोङो जोंनो औवाया मोनसे मैगं रोखोमनि मोनसे बुस्थु होयो जों जायखौ औवा मेवा होनो जेनेबा जों औवाखौ गोरलै समाव जों जायो आरो ना जाय जेनेबा गोबां माने गोथाव जायो अमा बेदरजों नोंथां
औ नंगौ।
नोंथाङथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङामा नोंथां?
औ औ।
औ नोंथाङा माने आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां?
जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङाथ' गोबां आं मोनथिफेरै बाथ्राफोरखौ बुंबाय बिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा फनखौ एसेयावनो दोनथसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे बिदिबा नोंथां औ।
औ